नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां आङो दङ ओरैनो जरायना ओरैनो दङ
औ बेलासिनि गाहाम हामग्लायनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोनथों नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय जाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ जों दा उम सायखना लानाय आइ दानि बागै जोङो फंनैसो सावरायनो आ-आ-आखायाव लादों जों दा सावरायजागोन ना
औ जागोन दे नोंथां
औ उम जोङो दा दावबायनायनि सायाव फंनैसो सावरायनो उम नागिरदों नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायफेरखो नोंथांनि खाथियाव मा मा दावबायनाय जायगा दं बेफोरनि सोमोन्दै
औ नोंथां दिनैसिम जायगा दावबायदों होनोब्ला आं बे गुवाहाटियाव आरो बेनि उनावहाय बे मानास नेसनेल पार्क आरो बेनि अनगायैबो नगावआव बे नगावजों लोगोसे आरो बे तेजपुराव थांदों आरो जायगा दावबायफेरदों बेनि अनगायैबो बे बगामाथि होननाय बुङो बेयावबो थांदों आरो ओ नोंथां औ गुवाहाटियावथ‌ गोबां जायगा नायथावना दङ नङा होनब्ला? गुवाहाटि औ गुवाहाटीयाव जायगा बेरायदों होनब्ला दिनैसिम आङो बे श्री संकोरदेबा होननाय मोनसे दंमोन ना।
औ औ थारैनो नोंगौ।
थांनाय जादों बेनि अनगायैबो ओ बे जिहेतु ब्रह्मपुत्र रिभार हेरिट टेस दंमोन
औ औ।
बो थांनाय जादों बेनि अनगायैबो बे जोंहा जिहेथु ओ बयनिख्रुइबो बे आसामनिनो मुंदांखा ओ मन्दिर ओ जाय निला सल पाहाराव ओ जायखौ बुङो कामाखिया होननानै। औ। बेयावबो थांदों आरो बेनि अनगायैबो बे ओ जिहेतु आदाबारियाव गंसे पार्क दङ ओ थांनाय जादों बेनि अनगायैबो ओ बे जिहेतु सहिद मरा खेत्र। बेजों लोगोसेनो बालाजि मन्दिरावबो थांनाय जादों आरो।
औ औ।
औ आरो नोंथाङा ओ ओरैनो बबे बबेयाव जायगा बेरायखो दिनैसिमहालागै?
औ औ आंबो बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो गुबुन गुबुन नोंथां होननाय बादिनो बेफोरबायदि जायगायावबो बेरायफेरबाय फेरनायालाय थेवबो आंनिया एसे उ बारा एक्सपिरियेन्स बारा रोंगौथि मोननाय जायाखै आङो बेफोरनि सोमोन्दै। बेनिखायनो आङो नोंथांनो फंनैसो ओ बुंनो सानदों आं जेराव जेरावखि दावबायदिंखो आङो नेसनेल पार्कआव उम बेरायदोंबाय। आरो काजिरङा नेसनेल एनिफ्राय सिरां खाना नेसनेल पार्क बेबो उम आरो जोंनि खाथियावनो थानाय जिहेथु लावखार ओंखाम जानाय जायगा बेफोरावबो दावबायफेरबाय। जेरै बगामाथि बगामाथि सुकि। दारागाव बेफोर जायगायाव आं दावबायफेरबाय। बेफोराव बेफोराव गोबां गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोर उम सुबुंफोर लाव अखा ओंखाम जानो फैयो। आरो बेवहाय गुबुन गुबुन फरायसालि आरो फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा रोंगौथि होनो थाखाय बे लावखार ओंखाम जानाय जायगायाव सु कि एबा दारागाव बेफोरबायदि नेसनेल पार्क बेफोरबादि बेफोरबायदि जायगायाव फरायसाफोरखौ रोंगौथि होनो लाबोनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथां बुंनाय बादि बिदिनो आंबो बे जिहेतु दारागाव होननानै बुंदों नोंथाङा आंबो बेयाव थांबाय ओ लोगोफोरजोंनो थांदोंमोन। बेनि अनगायैबो बे आ सयगाव माव जेब्ला खामानि मावोमोन आङो जब मोनसे बे बेवहाय मोनसे सुकि दोङोमोन आरो हा बे बामुनिगाव बेवहायबो थांनाय जादों बेनि अनगायैबो आरो लोगोफोरजोंनो बे मोनसे ओ जिहेथु मा होनना बुङोमोनलाय बिथिंनो गवालपारा साइदथिंनो जे मोनसे दङमोन।
औ औ आङो गोसोआव गैया
नामखौ एसे बावबाय आं थांनाया बां जाया मोन अब्लाबो दायो गोसोआव फैयाखै आरो।
औ औ नोंथाङा बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनानै माबायदि रोंगौथि मोननो हादों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो।
औ नोंथां बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै गोबां रोंगौथि मोनदों मानो होनोब्ला लोगोफोरजों जेसेबांखिनि रंजानानै ओ गोजोननाय मोनो बा जायगा बेरायनानै गोजोननाय मोनो बेनि समान आरो गोजोननाय गैया। आ मानो होनब्ला बे जेब्ला जायगा बेरायहैयो अब्ला गावनि फेमिलि, बा गावनि न'खरनि सुबुंफोर लोगोसे लोगोफोरजों थाङोब्ला गावनि आंगोफोरजों थाङोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो आरो। आ बेनि अनगायैबो जोङो लोगोफोरजों जमा जमा बेबादिनो ओ जायगा बेरायनानै गोबां गियान आरजिनो हायो। ओ बेनि अनगायै बा बै जायगानि मानसिफोरा माबादि रायज्लायो बा दावबायनायनि बिथिङावनो जों ट्रेनफोराव ओ माबाददि जायगा दावबायनांगौ बा माबादि गावखौ सेफटियै लाखिनांगौ ओ बेनि सोमोन्दै जों गोबां गियान आरजिनो हायो आरो बेनि अनगायैबो आथिखालावथ जायगा बेरायनांगौ जायोब्ला रावनि गोबां गोनांथार नङा होनब्ला आथिखालाव गावनि बिमा राव जेनेबा जोंनि आसाम बायदि जायगायावथ ओ जि रायजो बेवहायथ जों बर राव रायनायजोंलसो जाया नङा होनब्ला असमिया रावबो रायलायनो रोंथारनांगोन
औ बे थारैनो नंगौ।
औ मानो होनब्ला आथिखालाव माने राव मोनसेल राव रोंनायजोंल सासे मानसिखौ गियानि होननानै साननाय जायाना? बेनि थाखायनो मोन औ मोनसेल गियान बा मोनसेल राव रोंनायजोंल जाया गोबां ओ जायगा बेरायनोब्ला गोबां गियान थानांगौ जायो आरो गोबां। बे रावनि बिथिङाव आरो होननानै आं सानो। नोंथाङा बेनि मा होननानै सो साना
मा बुंदों नोंथाङा?
नोंथाङाबो बे जि जायगा बेरायनायाव जिहेथु रां जोबोद गोनांथार बा थाङा मा होननानै सानो?
औ आनि आंनि साननाय बादिब्लाबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो रावा गुबुन जायगायाव बेराय बेरायदिंनायाव जोबोर मदद होयो। बेफोर बायदि ए जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव एबा गुबुन गुबुन रायजो जौ बेरायनो थाखाय जोंनि रावखौ नांथारगौ जायो हिन्दी आरो इंलिस बे राव मोननैखौ जोंनो गुबुन उम गुबुन गुबुन जायगायाव थांनायाव जोंनो बे राव मोननैखौ नांथारगौ जायो। नङाब्ला दोङो उम गुबुन जायगायाव थांनो गोब्राब जायो। नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां। माने बियो जेब्ला आमनि जों बाहेराव थाङो आरो
औ औ आसामनि बाहेरायाव थांब्ला जोङो बेखौ ना थारगौ जायो।
इंराजि आरो हिन्दीखौ नांगौ जायो आरो बे बांसिनै बांसिनै माने इंराजि रा बा गोनांथार आरो। ओ गुबुन रावाव दा थब्ला।
औ औ।
औ ओ नोंथाङा ओरैनो माबायदि जायगायाव बांसिनै बेरायनानै बा बेरायनो गोसो जायो।
आङोथ उम आसामनि आसामनि सिङावनो थानाय मोनसे उम उम गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेरायनो गोसो जायो बाट उम नाथाय आरो गुबुन जायगायावबो बेरायनो गोसो जायो मानोना आंनिया उम आंनि। रोंगौथिया बारा गैयाब्लाबो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो थोजायो आरो आंना माने।
औ। नंगौ नोंथां आंबो जोबोद बेरायनो गोसो जायो आरो बांसिनै ओ जा माने हाजोआरि ओनसोल
औ औ हाजोआरि ओनसोलाव बेरायनो मोजां जायो
औ हाजोजों बुंफबनाय बांसिन बांसिन जायगायाव बेरायनो गोसो जायो आरो जेरै बे द मासावआव थानाय थुमजां बायदियाव
औ औ औ नंगौ थारै नंगौ
थावां बाय बायदि आरो बे सिलं बायदि जायगायाव बेरायनो जोबोद गोसो जायो आरो
औ
औ नोंथाङा दिनैसिमथ जायगा बेरायबाय होननानै बुंदों नोंथाङा ओरैनो जायगा बेरायनायाव बांसिनै बा बेबादि बास फोरजों बा ट्रेनजों ओ माबे मोनसे दावबाय ग्रा ओ जों नोंथाङा दावबायनानै मोजां मोनो
औ आङो ट्रेन आङो दावबायनायनि दावबायनायनि
औ
बाहागो हिसाबै आङो ट्रेनजोंबो दावबायफेरबाय आरो बासजोंबो दावबायफेरबाय मोननैजोंबो मोजां जायो आरो बेनि बेनि साबसिनै आङो बाइकजों ओम बाइकजों एबा गारि फिसाफोरजों बांसिनै मोजां मोनो दावबायनो थाखाय
औ औ नंगौ ना
ओम बाइकजों एबा गारि फिसाजों थाङोब्ला गावनि गावनि
औ
गावनि गोसो मथे जि जायगाखौ नायनो गोसो बेखौ जोङो नुलाङो
औ नंगौ नंगौ नोंथां जों माने उदाङैनो बां सिनै उदां मेगन जों नुनाय जायो आरो जेब्ला जों बाइक जों थाङो।
औ औ
औ
बेनि थाखायनो आङो बाइकजों एबा गारि फिसाजों दावबायनो मोजां मोनो।
औ नोंथां बुंनाय बादिनो आंबो बां सिनै बाइक सिखुथि बादिजों बेरायनानै मोजां मोन मोनो आरो जेब्ला आरो बबेबा गोजान गोबां लं ट्रेभेल खालामोब्ला माने बांसिनै आङो बे ट्रेनजों ओ दावबायनानै मोजां मोनो आरो नाथाय हारसिङै नङा जेब्ला
औ लोगोफोरजों थायोब्ला मोजां मोनो आरो ना?
औ बांसिनै लोगोफोरजों ट्रेनआव दावबायोब्ला आं मोजां मोनो।
औ औ थारैनो नंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि जा दिनैनि बे दावबायनायनि सायाव सावरायनाय बेखौ दिनै बेयावनो फोजोबनोसै नामा?
औ सा औ इदिनो फोजोब जागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नों
दे बिदिब्ला नोंथां उनाव लोगो मोनलायसिगोन।